अ उम अ दं ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों दा? अ ओंखाम जाबाय?
जाना ओंखाम जाथवाखै
अ औ अ जाबाय
उम मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
जोंना दालियानो
दालि आतसा ओम दा बे समाव आङो बरनि ओ दोरोङारि संनायनि मोनसे संनाय खावनायनि बेलायावनो गोलैनाय ओ बाहागोआवनो गोलैनाय मोनसे ओ फेग्रा मुवा होननानै बुंनांसिगोन बे खौ जौ जौनि संनायनि सोमोन्दै
फेग्रा मुवा बा औ औ
सावरायनो थाखाय आवगायदों। दा बे समाव नों थांमोननि जायगाखैजा जौ संनाया माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरोग्रोना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ जोंनि साइदाव जौ संनाया माबायदि जायो नो माने माबायदि फोरमायदों नोंथाङा जेनेबा सोलिगासिनो थायोना
संनाय जायो?
औ माबायदि संनाय जायो? ओ माबायदि संनाय जायो होनबा जौ संनो थाखाय गिबियावनो एमाव नां ओ बर' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ संबोखादों नाथाय मा बिसोरनि माय बिसोरनि माने साननायाव एमावा माबायदि फैखो आंथ' बेखौ बुंनो हाला नाथाय एमाव एमाव नांग्रोगोन जेरैबायदि एमावखौ मोखोना बिलाइ आरो जेरै आनारस बिजौ रं बेफोरखौ हिसाबनि होनानै लागोन आरो बेवहाय गोदै जानायनि थाखाय मोनसे बिलाइ दङ बे बिलाइखौ खायसे खायसेथिं बेल गुबुन गुबुन होनो नोंथांमोननिथिं मा होनो
जोंनिखिजा दंफां राखेब होनना जोंनिसा दंफां राखेब होननानै बुंनो
थिं सि-सिनि बिलाइ
औ औ फिसा फिसा जायो बेखायनो जोंनि सा दं राखेब ओ देरनो रोङिखाय राखेब होननानै
अह जोंङिथिं ओ गोदि खालामनो थाखाय बे खौ सिनि बिलाइ होनो थह बेखिनिखौनो आं बेखिनिखौ नांगोन
औ बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बे ओ एमाव देनाय होननानै बुङोबा जोङो ओ खान्थाल बिफा खान्थाल बिलाइखौबो
औ खान्थाल बिलाइखौबो होयो औ
औ औ खान्थालाय मोखोना बिलाइ मोखोनानि बिलाइखौबो औ बेखौबो होफानाय औ आना माब बबेबा बबेबा जायगायाव आनार बिलाइखौ होनायखौ नुनो मोन
औ गरलै गरलै आनारस बिलाइ होयो आरो बेबो माने गोदै खालामसिनोनो ओ बेखौ माने फुङावनो खानानै लाखायो एसे फोरानदबो आरो मोनासेमालासे एसे रानदब रानदब जाहोयो बेयो औ आरो बेखौ माइरंखौ नां गौ ज'खानि बा सेरसे बा से सेरनै बा सेरथाम बिदि सोमनानै लायो ज बिलाइ खौ माइरंखौ जेसे सोमदों बि दिनो सोमनानै दोनोआथ' बिलाइखौबो बे हिसाबैनो खायो मानोना जाय एमाव देग्रा बेस्रा गावस्रा मोनसे माबा साननाय थाखायो हिसाब थाखायो उम बेबायदिनो एमावखौ देग्रोना लाबाय एमावखौ बेनि उनाव देखांनानै ओ बेखौ दै दै लगायनानै नांगौ जखानि बेखौ लारु बायदि सिथुमो लारु बायदि थुमनानै सान दुंआव ओ सबथासे सिमालास सै दोनो बेखौ मोजां जौ जानो थाखाय सप्तासे नांथारगौ। उम उम बेनि उनाव जौ संनो थाखाय जौखौ बांसिना जेरैबायदि खान्थायाव दै होबाय दै होनानै बेयाव माइरंखौ होग्रोबाय बेनि उनाव बे ओंखाम बायदि जागोन ओंखाम बायदियानो जागोन बेनि उनाव बेखौ प्लास्टिक बा थालिर बिलाइयाव मोजाङै एरनना लागोन।
उम बेबो नोंगौ।
खारौ जों एरनना औ औ। बेखौ एरनना लानानै बेयाव बाखोर बा एमावखौ जोंनिथिं बाखोरबो होनो।
जों बिजाबो होनो जोंनिथिंबो बाख्रो बाखोर बा बा खार होननानै बुङो दा बेफोरखौ ओ बा हायो बेखौ
बाहायो जाया जायगा लाना जायगा बेलेग गुबुन गुबुन बाहायो बेबायदिनो एमावखौ नांगौ ज फानि लागोन एमावख नांगौ जखानि ला माने उम। एम्फौ दङोबा एम्फौखौ बासिगोन बास नानै ओ बासिनानै बेवहाय ओमफ्राय बेखौ फाननानै दोनगोन आरो बेखौ फानखांनानै ओ बेखौ मोनसे मोजां बालथिङाव बा सोनानै दोनगोन। जाहाथे बेखौ सानब्रै सानबायालास बे बेनि उनाव बेखौ जौ गोरान बानायनो थाखाय मोन्थाम जेरैबायदि उमह मोनथाम दो दोननाय जा जागोन जेरै मोनसे थौ मोनसेयाव जोमाय थागोन जेरै जौ गिसि थागोन आरो गेजेरनियाव बिदिनो बे पाइप होनाया थागोन बे पाइप होनायखौ मा होनो नोंथांमोननिथिं?
औ पाइप होननायखौ जोंनिथिं ओ नाल ओ नालो होननानै बुङो।
नालो अ अ। जोंनिथिं ओ जोंनि आरो बे सायाव मोनसे खान्था थाबावगोन बेयाव दै गुदुं होनाय जायो जाहाथे बेनि दै गुदुङा थाबा नांनानै थिं जि जौ गोराना गहैनाय बायदि।
औ औ औ। औ ओ जोंनिखिजा औ जोंनिखिजाबो एखेखोनो सावनाय जायो बे बेफोरबायदियानो एखेयानो ओ बुंनो थाङोब्ला थाय ओ गोजौ सोंनायनि जि आ आदब खायदा बियो एखेखोनो नुनो मोनो। नाथाय बेयाव नायनो थाङो बा जोंनि ओ जौखो नायनो थाङोबा मोननै रोखोमनि जौखौ बुंनो हायो। जौ ओ गिसि आरो जौ गोरान होननानै बुङो। जायखौ गिसि जौ जायखौ जों ओ अराव होयिनि आवगायनो बा अरजों साविनि आवगायनो जों जायखौ दुहुनो जाय गोमो गाबनि जायो बेखौ गिसि होननानै बुंनाय जायो। ओमफ्राय गोराना जाहैबाय जायखौ जोङो अराव सावनानै बेखौ खफ महरै जायखौ ओ माबा खालामनानै जों दिहुन होननानै जायखौ बहननाय जायो। गोरान होननानै बुंनाय जायो। आरो ओ जौ गिसि खौनो जों गुबुन गुबुन रोखोमैबो बानायनाय नुनो मोनो। जेरै माइब्रानि बानायनाय नुनो मोनो। ओ आमलाइनि बानायनाय नुनो मोनो। गुर दैनि बानायनाय नुनो मोनो। बेफोरबायदि नो गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ गिसिखौ नुनो मोनो।
अ अ माइब्रानि बे औ नों थाङा बे माइब्रानि संनायखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ माइब्रानि जौ होननानै बुङोबाथ' जोंनि समाजाव गोबां गोजौ थाखोनि जायगा आवग्रिनायखौ जों नुनो मोनो। माइब्रानि जौखौ माने गोबां गोबाव गोबाव समआलासि दोननाय दोननायखौ नुनो मोनो सोरसा बोसोरसे गाहाम बोसोरनै गाहाम बिदि ओ माबानानै दोननाय मोनो थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो। ओ माइब्रानि जौ संनो थाखाय गिबियावनो माइब्रा माइरंखौ ओ माबानानै सुनानै फोरानग्रोनानै लायो एसे फोरानदबनानै बेनिफ्राय बेखौ ओ सङो माबायाव ओइ गुबुन माइरं खौ जेरैबायदि दैजों अराव संनानै फोमोननानै लायो बेफोरबायदिनो फोमोननानै लाग्रोनाय जायो। फोमोननानै लाखांनाय उनाव। बै ओ एमावखौ बा बाखारखौ ओ खावब्रै खालामो। बि एमावखौ खालामनानै जायखिजाया खावसेखो बेनि खावब्रैनि जायखिजाया खावसेखौ बे एमाव फोननाय जायो जोबोर खम बिबांनि एमाव बाहायनाय जायो बे खौ मानोना बांद्राय बिफांनि एमाव बाहायबाथाय बे एम ओ माइब्रानि रोसिया बा बै माइब्रानि ओ जौगिसिया जोबोर गोरा जागोन बा इदिनो थावि जागोन गोखैबो जायो सम सम स' बेखायनो जोबोर खम बि बिबांनि एमावखो बाहायनाय जायो। फोननानै बेखौ ओ खायसे खायसेया बेखौ आथिखालाव प्लास्टिकनि ओ माबायाव ओ लायाव जोनानै जुनानै दोननाय नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव नायनो थाङोब्ला बेखौ बा हानि दोआव ओ थुबुर खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन। औ ओ गोदोनि समाव बे हानि हानियाव ओ बि दिनो बेखौ ओ एमाव फोनखांनानै हायनि दोआव सोना दोननानै बेखौ होथेनानै दोननाय जायोमोन। यैनो ओ एसे बारा इदि बार नांनो मोनि रखम। होथेनानै दोननाय जाग्रोयोमोन ओ बेनि उनाव‌ ओ इदिनो सम थांनो मो मास मोनथाम ओ मास मोनथाम मास मोनब्रै बिदि थांनायनि उनाव बोखारनानै नायनाय जायो जादोंना जाया खै बेफोरबायदि साननानै। जेब्ला ओ बोखारनानै नायो। ब्ला बेयाव नुनो मोनोदि औ हेलौ, खोनानो मोन दों खोन मोनदोंना बोखारनानै नायोबा बेयाव ओ बेयाव नुनो मोनोदि ओ बोस माखासे जौनि रोसि जायफोरो ओ जानो जा हां जाहां जाखाबाय जाखानाय बायदि जायो। दा बेखौ ओ। जायखिजाया समावनो दांनाय जाया। मानोना जायखि समाव ओ दांलाबायोब्ला बे जौरोसिया गाज्रि जायो होननानै बुङो बा जायोबो जौरोसिया गाज्रि। जि जायो दा बेनि थाखाय बेखौ आखाइबो फोनांनाय जाया। मानोना आखाइ फोनांनाय आखायाव माखासे ओ गोदै गोखै बायदिया नांनानै जों जायो नालाय नांनानै थायो स' बेखायनो बेयाव नाङ बाथाय जौआ गाजि जायो होननानै बेखौ ओ माखासे दिन था गोलाव बाहायनानै बा इदिनो माखासे गोथौ गारबाफोर बाहायनानै गोदो समाव लावथाइखो बाहायोमोन। बोखांनो थाखाय बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोन‌ नो ओ बेनि उनाव बेखौ लोंना नै बा बिदिनो मा बोसोरसे बोसोरनै थोनानै दोनो बर'फ्रा थोनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै लोङो। माइब्रानि बोसोरस गाहाम माइब्राखौ थिनानै दोनोब्लाथाय माइब्रानि रोसिया जोबोर गाब गोनां जायो ओ दिनो गोरजा साहा बायदि जायो जानायखौ नुनो
बर'फोरनियाव आरो खोरदैजों बानायनायबो दङना जेरै खोनादोना नोंथां औ औ औ नुदों बेफोर खौबो आरो खोरदैजों बानायनायखौबो नुनो मोन्दों खान्थाल, थालिर
दो बानायनायखौ नुनो मोनाखै मानोना जोंनि खिजा जोबोर खम बि बांनि बानायनाय जायो। बेफोरबायदिखौ आमलायजों आमलायजों बानायनायखौबो ओ माबानानै मोनफेराखै ओब नुनानै मोन नुनानै मोन फेराखै खिन्थु ओ बाहायनानै मोनफेरदों एसे। बेखौ बुंनो हा गोन मानोना जोबोर गोदै जायो आमलायजों बानायनायाबो ओ बेफोरबायदिनो ओ माइब्राजों बानायनायानो जोबोर बेरेमिदि बायदि गो-गो-गोदै जानायखौ मोननो हायो।
औ औ। बिदिनो ओमबा बि ओ आमलायजों बानायनायाबो माइब्राजों बानायनाय बायदि गोदै
गोदै जायो ओ गोदै जायो दा बेफोरखौ जों गासिबो हम थानानै लाखिनांगोन जाय जिहेथु जि आइ टेक मोनलायबाय जोंनिया। बेफोरखौ हमथानानै लाखिनो हाबासो जोङो ओ इयुन जोलैफोरनो फोरोंनानै लानां अ फोरोंनानै खोन्थानो हागोन आरो जेनेबा।
खौ रोंनायाबो उम गोनांथि दं। औ मानो होनोब्ला बेफोरजों बो रां खामायनो हायो सुब बुङा मानोना बेफोर देहानि थाखाय एसेबांबो गाज्रि नङा जाहाथे सुबुंफोरा मोजाङै बाहायोबा
नांगौसेबांनि बाहायोबा बे देहानि थाखाय मो जां नांरायनि बांसिन बाहायोबा गाइखेराबो देहानि थाखाय गाज्रि होननानै बुंखानाय जायो औ औ दा बे समाव जोंना समा जाबाय औ बे समाव ओ जौ संनायनि सोमोन्दै रायलायनो मोनना नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय औ गोजोन्थों एसेनोसै एसेनोसै।
औ।